हेलौ खोनादों ना नोंथाङा?
खोनादों नोंथां।
नोंथांनियाव आं औ खोनादों।
औ
नोंथांनियाव आं मोनसे सोंथि सोंनो सानदोंमोन।
औ दे सों।
नोंथाङा जोंनि बर' हारिनि आबादारिफोरनि बागै एसे बुंनानै होदो।
औ आबादारि होनोब्ला जोंनि बर' सुबुंफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो आबाद मावनानै जिउखौ खुंबोगासिनो दङ'। आबाद मावनायनि गेजेरजों जों जोंनि न'खरखौ सुंथाबोनायखौ नुनो मोन्दों आरो सुंथाबोनो न'खरखौ सुंथानो हायो। आबाद मावनानै फालांगि खालाम खालामनायनि अनगायैबो जोङो ओ बेफोर मैगं थाइगंफोरखौ जोङो न'खराव बाहायनो हायो ओ जोङो बायदिसिना रोखोमनि आबाद खालामनो हायो जों दैज्लां बोथोरनि आबाद मेसें बोथोर बिनि आबाद दैज्लां बोथोराव दैज्लां बोथोरनि आबाद होनोब्ला जोङो गाहायै माइ आबादखौनो बुंनांगोन। बेजों लोगोसे बायदिसिना आबादफोरबो खालामनाय नुयो जेरैहाय ओ मैगं थाइ गंनि बिथिङावनो जोङो लेथ्रा सबाइ पटल बायदिसिना मैगं आबादफोर बुङोब्ला जोङो आलु गायनाय बिन लेथ्रा जोगोनार बायदिसिना मैगं थाइगंखौ जोङो गायनाय नुनो मोनो बेफोर मैगं थाइगंखौ गायनानै जोङो गुबुन दाब दाब जायगायाव फानहरनानै जोङो रां खामायनो आरजिनो हायो। बिथाङाबो आबादारिनि सायाव एसे से फोरमायहरदो नामा।
औ आबादारि होननानै बुङोब्ला जोङो आबाद मावनानै जाग्राखौनो बुजिनाय जायो जाय बिथांमोना आबाद दुब्लियाव मैगं थाइगं गायनानै माइ फाथो बायदिसिना बेसर बायदिसिना आबाद खालामनानै थांनानै थायो बिथांमोनखौ जों इसोरजों समानै रुजुनो हायो मानो होननानै बुङोब्ला जोङो बेफोरबायदि आबाद मावग्रा सुबुंफोर गैयाब्ला जोंनि बुहुमाव थारैनो जोबोर खहा गोनां जागोन बेनिखायनो। आबादारि आबादारिनि गोनांथिया जोंनि बुहुमाव जोबोर गोनांथिथार। जों थारैनो आबाद मावनायनि बिथिङाव गासै सुबुङानो सरखारि साख्रि मावग्रायानो जाथों मानो बा फालांगि मावग्रायानो जाथों मानो गासैबो सुबुङानो गावबा गावनि थाखाय नांगौ खिनिखौ आबाद मावनानै लानांगौ। नोंथाङा ओ दैज्लां बोथोरनि बोथोरनि बागै एसे फोरमायनानै होदो।
औ दैज्लां बोथोर होननानै बुङोब्ला जोङो बैसाग दाननिफ्रायनो अखा हाजेननाय जायो। बैसाग दाननिफ्राय जोङो खाउन आसार सावनसिम जोङो ओ माइ आबादखौ मावसिना लानाय जायो ओ बैसागो दाननिफ्रायनो जोङो बैसाग जेथो दाननिफ्रायनो जोङो माइ आबाद मावनो थाखाय खोथिया फोजेननाय जायो बे खोथियाखौ मारै फोजेनो होनोब्ला जोङो सिगांनि बोसोरफोरावहाय गायनानै ओ दोननाय बेखौ जायखौ जों माइज्लि होननानै बुंनाय जायो। बे माइज्लिखौ जोङो फोनायनि सिगां साननै सानथाम सोमनानै दोननायनि उनाव जों बेखौ बोरियाव साननै एबा सानसे बोखांनायनि उनाव जोङो फोथारखौ मोजाङै हालेवनानैहाय जोङो बेयाव माइलिखौ जोङो फोनाय जायो बेनि उनाव खोथियाया जौबोला जोङो माइखौहाय हाखौ मिहि एवनायनि उनाव जोङो गायनाय जायो आरोना माइ आबाद औ बिदिनो माइआ माइखौ मोजां जानो थाखाय आथिखाल मुगायाव जोङो रासायनिक बायदिसिना पटास। इउरिया हासारफोर बाहायनानै जोङो आबादखौ मोजां खालामनायखौ नुनो मोनदों बेनिफ्राय आबादखौ जों आबादनि फसलखौ जों गोबांबो मोननो हाबोदों नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नोंथाङा थार बाथ्राखौनो बुंदों आबादनि बिथिङाव जोंनि जोंनि ओनसोलाव गोबां मोजांखौनो नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव थारैनो दुङा सुङा दुङा सङा मडलखौ जोङो मिथिनो मोनो बेवहाय। जोंनि आबादनि थाखाय माइ। आबादनि थाखाय थोजासे अखा हायो आरब लैथोरनिफ्राय बोहैबोनाय जोंनि मौसुमि बारा जोंनि ओनसोलाव गोबां थोजासे अखा हाहैयो जायनि जाहोनाव दैज्लां बोथोराव जोंनियाव गोबां थोजासे। अखा हानायनि थाखाय माइ आबादा जोबोर मोजां जानायखौ नुनो मोनो।
नंगौ नोंथां।
थारैनो जोंनि ओनसोलाव दुंथायाबो माइ आबादनि थाखाय जोबोर सुबिदा गोनां जायो। जोंनि ओनसोलाव दुंथाया। दैज्लां बोथोराव नैजिबा डिग्रि सेलसियासनिफ्राय थामजिनै डिग्रि सेलसियास। नि गेजेराव थायो। जाय जोंनि आबादखौ। फिथाइ बहरा खालामनायाव जोबोर हेफाजाब होयो। बेनि थाखायनो जोंनि। ओनसोलखौ सनानि ओनसोल होननानै बुंनो हागोन।
नंगौ नोंथां
नोंथांमोननि। औ बुंनायसाय।
नोंथाङा दैज्लां बोथोरनि अखानि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो
औ दैज्लां बोथोर समावहाय ओ नांगौ बादि अखा हायो। ओ जों आबाद मावनो थाखाय बेखौ इसोरनि मिथिंगायारिखौनो बुंनांसिगोन मिथिंगाया अननाय हिसाबै इसोरा सोरजिहरनाय हिसाबै जोंनि दैज्लां बोथोराव नांगौसेबांनि अखा हायो बे अखा हादैजोंनो जोंङो फोथाराव माय आबादखौ थोजासे मावनो हायो आबादारिफोरा मोजाङैनो मावनो हायो बे अखानि दैजों जङो आव गोबां फल मोननो हायो बे अखा दैज्लां बो बे अखानि दैनिफ्राय बे अखानि दैजों लोगोसे जोंनि नैबे बैसाग दाननिफ्राय अखा हाजेननाय समनिफ्राय जोंङो बायदिसिना हाखर जाम्फै दंग' दैमा दैसानिफ्राय जोंङो ना हमनानै मोनजायो।
औ
नोंथांमोननि ओनसोलाव आबादफोरनि बागै एसे फोरमायहरनो हागोन नामा।
औ जोंनि ओनसोलाव बायदिसिना आबाद मावनाय जायो गुबैयै होननानै बुङोब्ला आसु माय मायसालि माय बेफोरखौ आबाद खालामनाय जायो बेनि अन गायैबो उफ्रा आबादफोर जेरैहाय-जेरैहाय लेस्रा जिंखा
औ
पथल बायदि आबादफोरखौ जोंनियाव मावनाय जायो थोजासे बि बाङै मावनाय जायो। दैज्लां बोथोरनि दैबाना समाव जानाय दैज्लां बोथोरनि दैबाना समाव नोंथांमोना मा मा खा खामानि मावो बेनि बागै फोरमायनानै होदो।
औ दैज्लां बोथोरखौ जोंनि थाखाय सनानि समखौनो बुंनांसिगोन। जोंङो बैसाग दाननि अखा हा जेनाय समनिफ्राय जोंङो गोसोफोरखौ जोबोर गोजोननाय मोनो गोसोफोरा सैथो दानफोरावहाय रानज्रिंनानै थानाय बिलाय फोराबो ओ गोदान जिउ मोनफिनो बिदिनो ओ मानसिनि गोसोआबो रंजााखाङो बेजों लोगोसे दैमा दैसायाव दै जानायजों लोगोसे गोबां नाफोर खांख्राइ साम' बायदिसिना जोंङो मोनजानो हायो। बे समावहाय बेजों लोगोसे ओ जोंङो माय आबाद मावनानै ओ फिथाय मोननानैहाय जोबोर गोजोननाय मोननो हायो।
औ नोंथाङा थार बाथ्राखौनो बुंदों थामिनबा जोंनि गोजां बोथोराव रानद्रिंनानै थानाय एबा जिउ गोमाहां-गोमाहां जानाय बिफां लायफांफोरा गोदान जिउ मोनफिनो दैमा दैसायाव ना खांख्राइ साम' गासैबो रंजाखाङो गोदान जिउ मोननायजों गावसोरनि संसारा एसे गोलाव जाबावगोन होननानै।
औ नंगौ नोंथां आबादारिफोरा औ
दे बुं
बुंनायसाय
नोंथाङा दुफां बोथोरनि बागैबो एसे फोरमायनानै होदो।
औ दुफां बोथोर होननानै बुङोब्ला जोंङो बैसाग बोथोर ओ समखौनो बुंनांगोन बे समावहाय जोबोर ओ गोजोनथाव मिथिंगा बिमाया मिथिंगा बिखाया जोबोर समायना। सोमखोर समायना जायो बे समावहाय ओ दाउ खौऔफोरनि रैसुमै गारांखौ खोनानाय खोनानाय खोनानानै मोनो बे बैसागो बोथोर समावहाय ओ अनजालु अनजालिफोरा गावनि गोरबोनि खोथाफोरखौ फोरमायलायनानै लानायखौ नुनो मोनो बेनिखायनो बे सम दुफां बोथोरखौ मोनसे गोजोन्थाव सनानि सम बायदि मोनो बे समावनो जोङो गासैबो रंजालायनायखौ नुनो मोनो।
औ नोंथाङा थार बाथ्राखौनो बुंदों बे उदां बोथोरा जोंनि थाखाय जोबोर मोनसे समायना सावगारि बेरखांहोनायजों लोगोसे बयनिबो गोसोखौ खुसियाव लाखिहोयो लोगोसेनो बिफां लाइफांनि समायना महरखौ नुनानै दाउ खौऔनि मेथाइ रोजाबनायजों जोंनि गोसोआ गासै सुबुं माहारिनि गोसोआ मोनसे गोजोनथाव थासारियाव फैनो हायो।
दे बिदिब्ला नोंथां समा जाबाय जोंहा । औ